हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना? आंनि बयसखौ
खोनादों नों
औ गो-गोजोन बेलासिनि गाहाम हामब्लायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांखौबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय।
औ दा नोंथांनिसिम माने मोनसे आयदा लानानै आं सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो बे आइदियानो जाबाय ओ जों सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरो
औ औ सावराय जागोन नोंथां
औ औ माने बे आयदायाव बे सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ लानानै बे गोनोखो मुगा बा आथिखाल बाय सुबुं माहारिनि थाखाय बेसेबां माने थि होनना नानै नों सानो नोंथाङा औ नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना
ओम आथिखाल मुगायावथ' सोलोंथायाइा जोबोद गोनांथि जानानै फैबाय सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो आवगायनोनो हाला आरोना नोंथां सोलोंथाइ जोङो साख्रि बाख्रि मावनो थाखायल' सोलोंथाइनि गोनांथि जाया साफ्रोमबोनि जिउ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो जों सासे आबादारि जानोबो सोलोंथाइ नांगौ आरो समाज मोनसे दैदेननो थाखायबो समाजखौ मोजाङै सामलायलांनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि आरो
औ औ
सोलों सोलोंथाइयानो थांना थानायनि गुदि राहा लामा महरै सायख'जाबाय आगोलनि समावहाय सोलोंथाइ गैयिनि जाउनावनो सुबुं माहारिनि गेजेरावहाय दावगानाय गैयामोन एना एनि गोरोबलायनाय दानलाय सुलाय बुलाय नांलाय खमलाय आरिया सोलियोमोन आरो आथिखालाव खिन्थु सोलोंथाइ सोलोंथाया गोसारनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि दावराव दावसि दाङा बाजि बेफोरो खम जालांनो हमदों आरो सोलोंथाइखौ जोङो बायदि बिथिंनि गेजेरजों मोनो स-ससियेल मेडियानि गेजेरजोंबो जों सोलोंथाइखौ लानो हायो न'आवनो थानानै बा फट' पिक्सार नायनानै जोंङो मोज जां मोजां गाइड लानो हायो जेरैहाय जों फेसबुक फेसबुक क्रियेटर क्रियेटारफ्राबो गोबां रोखोमनि मोनफ्रोमबो आयदानिनो सोलोंथाइ होयो बेनिफ्राय इउटुबनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो। इन्सटाग्राम दङ बेफोर बेफोरनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइखौ मोननो हायो आरो जों फरायसालियाव फरायसालियाव थांबानो था थांबानोल' जे सोलोंथाइखौ मोनगोन बे नङा आरो जों फराय- फरायसालिनि अनगायैबो माखासे लेखा फरा रोङै सुबुंफोरनि गेजेरावबो सोलोंथाइ थायो नाथाय बिथांमोननियावहाय सार्टिफिकेटसो थाया जानो हागौ खिन्थु बिसोरना साननाय हनाय बुजिनाय मावनाय दांनाय रायज्लायनाय गासैबो बिथिङावनो फारफ्रोमबो बिथिङावनो सोलोंथाइया हाबनानै दङ।
औ।
नोंथांनिथिंजायनिफ्रायबो एसे फोरमायलाय?
औ औ माने सोलोंथाइयाव आथिखाल मुगायाव माने बादायारि मुगा हिसाबै माने सोलोंथाइखौ लानानैसो माने सुबुं माहारिया दा बादायनो बा जुजिनो बा गुबुनजों जुजिनो था खाय जोंनो मा नांगौ सोलोंथाइ। सोलोंथाइखौ लानानैसो माने जों दा जुजिनो हायो आरो माने गु बुनजों औ आरो फारफ्रोम थिंनिफ्रायबो नायोब्ला जों नुनो मोनो सोलोंथाइखौ जायफोरा सोलोंथाइ दङ बिसोर जाय फोर हारि माने हादराव सोलोंथाइनि गोरों अनजिमानि सुंबुङा बांसिन बैफोर हादरा दासिम माने जौगानाय आरो दा बे बे बिथिंङावनो जों बुंनाय सोलोंथाइ खौ लानानैसो माने जौगानो हायो। बा सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि समाज खौ गेरेमसा दानो हायो औ बा सोलोंथाइखौ लानानै जोङो माने मोजां माने समाज मोनसे समाज खौ दैदेननो हायो बेफोरबायदिखौ जों बुंनो हायो आरो औ
जायफोरनि गामि बा ओनसोलफोरावहाय सोलोंथाइ गोनां सुबुं अनजिमाया बारा जायो बै फोरबायदि गामि बा ओनसोल फोराव जोबोद गोजोन थासारिया फैयो आरो दावराव दावसि बिदिनो नांज्लाय खम खमलाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानाय थायो आरो।
औ औ।
जायफोर ओनसोलफोरावहाय सोलोंथाइया खम सोलोंथाइ गैयै मानसिफोरनि बांसिनानो साननाय हनाया एसे जुदा जायो सोलों थाइ गोनांनि साननाय हनाया गुबुन आरो सोलों सोलोंथाइ गैयैनि साननाय हनाया गुबुन बेनिखायनो सोलोंथाइ गैयै गामि गफाफोरावहाय माने दावराव दावसि दाङा बाजि नांज्लाय खमज्लाय गावजों गाव एना एनि बेफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो। जोङो सिगांनि समनिफ्राय जों हमनो हायो सिगांहाय सोलोंथाइआ खममोन सोलोंथाइ गैयनि गैयैनि नि जाउनावहाय गोबां सुबुंनि जिउआनो सोरनियाबा सोरनियाबा सिलिंखार जादों दायना अजा बायदि बायदि सान्नाय हनाय दंमोन सोलोंथाइया जेब्लानिफ्राय जोंनि समाजावहाय जोंनि हादरावहाय जौगादों बै समनिफ्रायनो दायना अजानि फोथायनाय बा दायना अजा दा हमनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनलिया राजा महा राजानि दिनावबो जोङो दाहाल थुंख्रिजोंसो दावहा नाङोमोन ना? देरहानो थाखाय नाथाय आथिखालनि मुगायाव जायहा सोलोंथाइ दङ बैसो दे हायो। सैथोखौ सैथो खौ दानलाय सुलायनायनि गेजेरजों नुनो मोना लिरनायनि गेजेरजों नुनो मोनो बुंनायनि गेजेरजों नुनो मोनो।
औ नगौ। ओ बेफोरनि बेलायावनो बा जोंनि बे ओनसोलाव बा जोंनि जोंनि हारियाव सोलोंथाइखौ लानानै माने आहु आग आगोलनिख्रुय दासिमहा लाग माने जौगादों बा जौगायाखै सानो नोंथाङा?
आंनि आंनि मोनदांथि बायदि आरोना नोंथां। सोलोंथाइनि बेलायाव सोलोंथाइया जेब्लानिफ्राय गोसारदों बै समनिफ्रायनो जोंनि हादोर हारि समाज गासैबो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सोलायबोनायखौ नुदों आं सिगाङावनो बुंबो खादों नोंथां। दायना अजानि दायना अजा खोमसि फोथायनायाबो सोलोंथाइ जेब्लानिफ्राय जोंनि गेजेराव गोसारदों बै समनिफ्रायनो जोंना दायना अजानिफ्रायबो जानगाराव थादों। गामि ओनसोलफ्रावहाय गोलै सानै थानाय जौ लोङै लोङै जोंनि समाजावहाय गोबां मानसिफ्रानो बेगरा जादों जाय दिननिफ्राय बा जाय समनिफ्राय सोलोंथाइ सोलोंथाइनि गुनखौ हमदांनो हादों बै समनिफ्राय जोंनि समाजा एसेबाबो जौगानो सिगांनि समफोरावहाय न'खरनि बि गोमा बा गारजेनफोरा फरायसालियाव थिनहराबालानो दाहोना रुवाथि दोनोमोन बेनि गेजेराव गोबां जोंनि समाजनि फिसा फिसौफोरा आन्दायबायनानै गुबुन हारिजों बुथारबोजादों फानजादोंबो। बेबायदि खालामजादों आरो। सोरबा बायदिया दाहोन रुवा थि दोननानै गावनि फिसाखौ न'आव लाबोफिननो हायि जादों। आरो आथिखाल मुगायावहाय आइजोफोरखौनो हमनानै ला सोलोंथाइ गोदोनि मुगायावहाय सोलोंथाइ होआमोन आइजोफोरखौ। गुबुननोसो हाबा हरखानांगौ जोंनि न'खराव थाया बेबायदि होननाय खोथा दंमोन खिन्थु जाय दिननिफ्राय बा। जाय समनिफ्राय आइजोफोरखौ हिनजाव माहारिखौ सोलोंथाइ होदों बै समनिफ्राय समाजाव एसेबाबो सोलायनाय लाबोदों आरो। मानोना न'खर। न'खर गंसेखौ दैदेननो थाखाय। थाखाय सासे सोलोंथाइ गोनां आइजोनि जोबोद गोनांथार आथिखाल मुगायावहाय। मारिै होननानै बुङोब्ला। जोङो गथ' सासेखौ जुदि फोरोंनो फोरोंनांगौब्ला जोङो अन्नाय रावजों गुरै रावजों गेलेनानै। फोरों सोलोंथाइ होनो गोनां जायो नाथाय हौवा माहारियाथ' बेफोरबायाददि सम होनो हाया। हौवा माहारिया बाहेरायाव थानानै। रां रांखावरि खामायनायाव बेस्थ'। नाथाय हिन्जाव माहारिया जुदि। सोलोंथाइ गोनां जायोब्ला गावनि फिसाखौहाय खाथियाव लाफानानै। अननाय रावजों गुरै रावजों सोलोंथाइ होनो हायो आरो गथ'खौहाय जोथोन लानो हायो।
नंगौ नोंथांनि बुंनाया थारैनोसैथो। दा। बे आथिखाल मुगायाव सोलोंथाइखौ।
लानानैनो मान। माने गोबां दावगाबायबो आरो। दावगालांबायबो थागोन नाथाय बे गोदान औ। गोदान मुगायाव बे टेक्न'ल'जि मुगायाव जे सोलोंथाइयानो मानसिनि। मा देरसिन माने मा होनो बेखौ।
गुन ओं गोहो आरो गुन।
गुन बे गुनखौ लानानैनो माने सुबुं माहारिया दा थांनानै दङ।
औ औ जोङो सासे आबादारि जानो थाखाय बे सोलोंथाइखौ नांगौ। नङा होमबा सिगांहाय हाग्राखौ दानफाय हाग्राखौ दानफायनानै एसे एनै एवदब एवसब खालामनानै मा खालामोमोन। ओ आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन। जेरै बानलु आनो थास'आनो बुं बायदि रोखोमनि आबाद। आबादनि खोथाखौनो बुं माने एसे एनै हाग्राखौ दानस्रांबाय दानस्रांनानै हालेवबाय। सिगाङावथ' जार्मन माबा माबि। बिफोर थायोमोन ना। बैफोरखौ माने जावखुब जुखुब खालामला बायनानैनो गायोमोन। बेनिफ्राय आबादाबो मोजां जायोमोन। खिन्थु आथिखाल मुगायावहाय बेफोरबायदि आबाद मावोब्ला जोङो खहासो जागोन। जोंहा मुलाम्फा जानाय नङा बेफोरखौ जोङो मा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो मोनथिनो हायो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो माबे समावहाय मा मावगोन माबे समावहाय गायनांगौ मा गायोब्ला माबायदि समावहाय माबायदि मुलि आरि बाहायनांगोन बेफोरखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो मोननो हायो आरो आइजो माहारिनि बिथिङावनो आं फंसे खोथा बुंबावनोसै जे आइजोफोरा आथिखाल मुगायावहाय न'आव थायाबालासिनो न'खरखौ सालाय सालायसे सालायनानै गोबां अफिस आदालत साख्रि बाख्रि मावनाय अख्राङाव थांनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंना जोंनि जोंनि ओन- ओनसोलावहायबो बेबायदिनो जानानै दङ आरो सोलोंथाइनि बिथ - बिथिङाव जौगाबाय जौगानाया गोबां जौगाबाय सिगां आं उन्दैनिफ्रायनो नु- बोदोंमोन सोलों - थाइ गैयामोन बै समावहाय गामि ओनसोलफ्रावहाय सानै साथाम बिदिल' मा होनो नाइन बा टेन बिसिम फरायनाय आरो बेनिफ्राय गैला बेनि जायनि जाउनावहाय औ औ हिनजाव मानसिफोरखौथ' फरायहोस्रायानोमोन
औ नाथाय आथिखालाव गोबां माने हौवाफोरानो जा हौ हिनजावफोरानो जा माने गोबां सोलोंथाइयाव जौगाबाय आरो ना।
औ औ जौगाबाय हौवा माहारियाथ' सिगांनिफ्रायनो जौगाखानाय खिन्थु आथिखाल मुग- मुगायाव फारसेनिफ्राय नायोब्ला हिनजाव माहारिनि अनजिमाया बारा जाबाय बेनि फ्राय आरो सोंलोंथाइनि बिथिङावबो हिन्जाव माह- मारैना बांसिन जाहैबाय आरो अनजिमाया
औ औ! माने गोबां जौगाबाय
औ औ जौखोन्दो लानायफोरनि खोथाखौबो जों बुंनो- हायो जौखोन्दोफ्रावबो हिनजावफोरखौसो बांसिन नुनो मोनो दे होमबा नों थां जोंना
औ ओ समाबो जाबाय नोंथां दे गोजोन्थों।
औ गोजोननाय थाबाय।